खोनादों नोंथां
अ नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन आं नोंथां।
औ सोंजागोन दे नोंथां।
अ। नोंसोरनि ओनसोलाव बैसागु फोरबो फालियोना नोंथां। एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
जोंनि बैसा ओ जोंनि ओनसोलावथ बैसागुखौ ओरैनो बोसोरावसो खनसे फालिनाय जायो नालाय नोंथां
औ नोंथां।
ओ बिदिनो थिग उ बैसागोनि एक थारिखआव अम जोङो बैसागोखौ मानसेनि मानसिनि बैसागो मोसौनि मोसौनि सानसे फालिनाय जायो आरो मानसिनि सानसे फालिनाय जायो मोसौनि होनबा नोंथां जेरै मोसौ थुखैनाय मोसौनो माला गानहोनाय। मोसौ बोरमाखौ थुखैनानै फथा फोन। होनाय मोसौखौ दैमाफोराव थुखैखांना लाब नआव लाबोनाय माला गानहोनाय बिदि सानसे फालिनाय जायो नोंथां आरो जेरै जेरै आरो मान। मानसेनि बुंनो थाङोब्ला मानसिखौ जों दु मोसो दुगैसो फास्ट बैसागो एक थारिक खालि दुगैस्रां लोमस्रां दुगैस्रां स्र' जानानै। गोदोरफोरखौ जों उन्दैफोरा खुलुमनांगौ उन्दैफोरखौ गोदोरफोरा मान होलायनानै लाग्रोयो जोङो बेनि उनाव जोङो। बैसागोआव जोङो। गथ' गथाय उम गेदेर उन्दै रंजा बाजा। मोसानो ओंखारलाङो जेरै खाम सि थु खाम सिफुं लान- नानै दाम दामनाय देनाय लानानै जोङो गुबुननि नखर नखर उम जेरै गाजा गोमजा बय बो मोसानो ओंखारलांनाय। जायो नोंथां।
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो जाउनाव जोङो गोब बां जोंनि आजौ आजौ आजैमोननिफ्रायनो सोलोंबोनाय बैसागु बोथोरखौ जोङो फालि फालिनांगोन गोदान बोसोर बरायनाय थाबै बैसागु ब्ला जों गासै बे सुबुं माहारि आनो मिथिगौ बैसागु होनोब्ला
औ औ। गोदो गोदाय फायनो। फालि बोखानायनि नेरसोन बैसागुआ मोनसे ना नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां सैथो दाननि जोबथा सानखालि मोसौ बैसागु होननानै जों जायखौ बुंनाय जायो। बेखौ जोङो फालिनाय जायो। गोसे मोसौ बैसागु खालि जोङो गोबां ओ जोंनो सुबुं माहारियानो गायनाय मैगं थाइगं बायदि लाव लाव खुमब्रा दिगलि गुथि बेफोरखौ नागिरनानै जोङो मोसौ बैसागोखौ थुखैनायाव जोङो फालिनाय जायो आरो आरो ओ जोङो सा ओ साखोन सिखोनै मोसौ मैसो बोरमा इफोरखौबो जोङो थुखैनानै मोजाङै जोंनो फोथा फोननानै बिसोरखौ जोङो फागा गोदान दोनदाल गोदान बेफोरबायदि गानहोनाय जायो। लोगोसे बेनि उ अखानायै मानसि बैसागु जायखौ जोङो मानसि बै बैसागुबो सुबुं माहारियानो ओ गासै जा गोमजा दुगैस्रां लोबस स्रां देलायस्रि देलायनानै गावनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय गाननानै ओ बय बो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ गथाय ज ज मोसानो ओंखारो लोगोसे ओ गामि खाथिनि ओ गामि खाथिनि ओनसोलफोराव एबा गामिफोराव थांनानै न'खर न'खर मागिनानै मोसाहैनानै मागिनानै लाबो लाबोनानै बैसागु बैसागु खौ जोंङो गिबि ओ स्निथि स्निथि सान हिसाबै जोंङो बांसिनानो फालिनायखौ नुनो मोनदों । बेै स्निथि सानखिनि थ' गामि गामि थांनानै उम मागि हैैनाय जायो बेनि उनाव बै मागिना लाबनाय जा एसे हरनाय माइरं ओ फैसा बेफोरखौ जोङो लानानै खां ओ जमा जमायो जोङो गाजा गोमजायै खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै दामनाय देनायजों जोङो बयबो सुबुं माहारिया खाना जायो जायखौ जोङो बयबो गोरोबलायनानै थानै बेखौ फोरमायनाय जायो आरो नों थां औ नोंथांमोननि ओनसोल थिंबो ओ बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय ब्रै
औ फालियो जोंनिथिंबो नोंथां । दानि जुगाव दानि जुगाव आरो बैसागुखौ फांसन बा इ फांसन एबा गामि गामि गामि गामि मा ओ फोरबो हिसाबैबो खुंनाय जायो नोंथां दानि जुगाव नुनो मोनो आरो ना नोंथां?
औ औ नु -नु -नुनो मोनो नोंथां बैसागुखौ जोङो ओ बांसिन गुबैयै जोंङो बैसागु होनोब्ला जोंङो बोथोर गोदान जाय बुजोङो बैस बैसागो बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो अखा फैनाय जायो जोंनि ओनसोलाव ओम बै अखा फैनायजोंनो जोंनि सुबुं माहारिया एबा ओनसोलनि सुबुंफोरा आबाद मावनानै जिउ खाङो। जोंनि ओनसोलनि गाहाय थांना थानायनि जिउ राहायानो जाबाय आबाद नालाय जोङो बै बैसागु बोथोरखौ ओ जों लानानै बोथोरजों लानानै बोथोर गोदान अखा गोग्लैनाय गोदान बे बेयावनो जोङो जोंनि ओ बिफां लाइफांफोराबो ओ रानज्रिंनानै थानाय देहाया
औ औऔ नंगौ नोंथां।
औ बेबादिनो जोङो बैसागु बोथोरखौ फालि फालियोब्ला गोबां गोसोखौबो मोजां मोनो जायनि जाहोनाव अखा गोलैनायजों अ बुहुमा जोंनिया सिदोब महराव फैयो जायनि जाहोनाव अखा गोग्लैना नानै ओ आबाद मावनो हायो आब आबाद मावनायाव जोंनो दैनि गोनां थि जायो नों
औ औ नंगौ नोंथां।
बैसागु बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो गासिबो महरा सोलायो गोथां दायो नंदा नों
नंगौ नंगौ उम नंगौ नंगौ नोंथां।
औ औ। बैसागुखौ जोङो लानानै गोबां सुबुंफ्रानो फांसन ओनसोलाव मोनसे गामियावबो ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो फांसन खुंनाय जायो। जायनि जाहोनाव जोंनि उन्दै -उन्दै गथ थफोरखौ जोङो थुलुंगाखांहोनो थाखाय जोङो बायदि ओ खेला दुला दोरोङारि खेला बेफोरबायदिखौ ला नानै जोङो खेला बायदि होनाय जायो बेफोर खेलाफोरखौ नुनानै ओ जोंनि इयुन जोलै गथ'फोरा बेबायदि खेलाखौ गेलेयोब्ला बेबायदि जायो बेबायदि होननानै मिथिना मोनो
औ औ नंगौ नोंथां।
बेबादिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां औ औ नोंथां दे
नोंथाङा बर'नि ओंख्रै मा ओंख्रिखौ संनानै मोजां मोनो नोंथाङा खोन फोरमायनो हागोन ना?
अ बर'नि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोङो दा दा जोङो दा बायदि बोथोराव दैज्लां बोथोराव जोङो दा ओ बायदि दिंखिया ओ जारि बिलाइ बेफोरखौ जों खाबथिंनानै जानो मोजां मोनो बोथोर गोदान गोग्लैनाय लोगो लोगोनो दै गोदान गो ग्लैनाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि हाग्रानि मैगं बे बेफोरखौ खाबथिंनानै जानो मोजां मोनो आं नोंथां जोंनि जोंनि बर'नि ओंख्रि होनोब्ला फथ' अनलाहारि सबाइ। बायदि आनो निया गाहाय। बेफोरखौ संनानै मोजां मोनो आरो गोबां गोथावबो जायो नो
औ औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु बोथोरखौ लानानै बैसागुनि जोबथा स्नि सान हाबथा बेफोरबायदि फालि खांनायनि उनाव ओ थुलुंगाखां होनाय मोनसे फांसन जाय गथ' बोराइ बोरै सेंग्रा सिख्ला बिसोरनि थाखाय थुलुंगाखां होनायनि मोनसे फांसन खुंनाय जायोना जाया नोंथां
जायो नोंथां जोंनि जों जोंनि गामि गा ओ जोंनि गामि एबा ओनसोल खाथियावनो जायो मोनसे खेला होयो ओ खेला बारनाय खारनाय बारनाय दाम मोसानाय बिदि थुलुं ओ थुलुं दा गथ'फोरखौ थुलुंगा खांनो थाखाय बिदि खेला होनाय जायो। साननै सानसे गेलेनाय खारनाय बार खननाय गेलेनाय होयो सानसे मोसानाय मुसुरनाय गान रोजाबनाय उम सावगारि बादायलायनाय आरिमु बिदि होनाय जायो
औ औ नोंथां बे औ औ बेफोरबायदिनो नों थां बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायोब्ला जोंनि इयुन जोलैनि गासै गथ' गथायफोरानो मोजां लामाथिं दावगालां मानो हायो खायफा खायफा गथ'फोरा सोलोंथायाव सोलोंथायाव एसे दु दोरबल बोजानो हायो थेवब्लाबो बिसोरो खेला दुला मोसानाय रोजाबनाय बेफोराव बिसोरो गोसो थानाय सोरहा गोसो गोनां गोसो गैया बेफोरखौ जोङो बेफोरबायदि हाबाफारि खुङोब्ला मिथिना मोननाय जायो नोंथां बेबादिनो गासै ओनसोलाव बो ओ बैसागु बोथोरखौल' लानानै नङा। बिदिनो गेजेर गेजेर गोबां ओ हाबाफारि जेरै बेफोरबायदिनो हाबाफारि लानानै जोङो गथ'फोरखौ थुलुंगाखांहोनायनि मोनसे हाबाफारि फुङोबा मोजां जायो नों
औ औ नंगौ नोंथां
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो बैसागु बोथोरखौ लानानै गोबां गाजा गोमजा फालिबोनाय ओ नो खोनादों नोंथां लोगोसे जे जोंनिथिंबो बिदिनो बैसागु बोथोराव जोङो बयबो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ औ ओ मान होयो उन्दै फोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो । अननाय मोनो बोर मोनो बेफोरबायदिनो लोगोसे बे मानजों लोगोसे ओ सोर सोरखौबा गोजोन होनो थाखाय जोङो थाखा फैसाजोंबो होनाय जायो गाननाय जोमनाय दि ओ बोराय बुरै सुबुंफोरनो बैसोगोरा सुबुंफोरनो जोङो बैसागु खुलुमो बिसोरजोंखौ बोर होयो बे बेफोरबायदि जोंनि दोरोङारि ओ आसार खान्थिफोरखौ जोङो लाखिलांबाय था थानांगोन आरो लाखिलांबाय थायोब्लासो नै इयुन जोलैनि गासै ओ सुबुंफोरानो एबा गथ'फोरानो ओ नुलांगोन दिन्थिलांबासो नुगोन आरो बिसोरबो उनाव बेखौ खौ लाखिबाय थानो हागोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
दे नोंथां दिनैनि थाखाय जाथ'बाय गोजोन्थों।
ओ गोजोनथों नोंथां ।